हेलौ
औ
मा खामदों?
ओरैनो दङ। औ जाखांबाय।
उम
अ माबासो ओ खांख्राइ बाथोन ओमफाय आलु मथर भाजिसो
बा गोथावथार माथो दैलांनि ओंख्रिथार
औ नों सालाय
जोहाबो ओइ जोंहा नै दालि दालि सयाबिनसो ओमफ्राय माबा ना बाथोन जोहाबो
फुंनि जाबायना सानजुफुनि जाखाबाय
ओ फुंनिसो नै दासो सानजुफुनि संनोसो नागिरदों
अ
दालाय मा खामदों
दङ ओरैनो
ओम गायनाय फुनाय फोरा बोरै सोलिखो
औ दा गायनाय फुनाया जागायजेनबायानो होनजायो
बा गायगासिनो होनबा ओ बुरजा गायोदांना न'फोराव
औ एसे बुरजायानो होनजायो
उम थाब गायखायाबो बेनो दिगदार जायोबा उनाव मानसि मोनलाया गायनाय मानाय बयहाबो गायनाय जायो मायो
मानसिखौनो थोलाय लाया गायनाय फुनाय दिनबाथाय नाथाय हाजिरा नागिरबाबो मोनलाय लाया
ओंखायनोथ' सिथाव गायनो मोजां जादों
औ जे आरो जोंनि नैबे जोंनि जायगायावहाय माबा थाब गायबासो माइफोरा मोजां जायो लेट गायबाथाय बारा मोजां जानो नागेरा
जाना बिदिनो गोजा
औ
आगथिया गायबालाय मोजां आरो
ओं
दैफोरबो बांसिन थायो नालाय दा बायदिबा एसे थाबगायबा उनाव दैयनो रानस्ला थाब जोबोबा
आमथिसुवा बायबाथाय दैखौनो मोननो अखाखौनो हानो नागिरा
ओ मोननो नागिरा आरो मानसिफोरबो मोननो नागिरा गायनाय फुनाय बयहाबो जमा जमि जाजोबसिगोन बयहाबो।
औ।
नों हायोना आं हायो जालायसिगोन।
ओं। आबादखौ थ' मावथारनांगौ नालाय
मावखानांगौथ' आरो ओं।
औ ओंखायनो औ नोंसिनिफ्राय मा मा माइ मा मा माइ
माया ओ बिदिनो नै रनजित, परिमल गायजोबो आरो जोंनिथिं
अ
परिमल ओमफाय ओरै जयबांला। माइब्रा एसे एनै जानो आ था नोंसिनिबा मा मा गायोबा?
जोंथिं दा गायनायाथ' बांसिनानो फरिमलखौनो गायदों।
ओंखायनो आं फरिमला जायोदां आरो नोंसिनिथिं
औ जोंना ओ एसे बांद्राय गोथौबो नङा ओमफाय बांद्राय बोरिबो नङा नालाय ओंखायनो फरमलखौनो गायो।
ओ मोजां दे। बुरजा बुरजा मोनोदां ना? बुरजा बुरजा मोनोदां होनदां माइखौ।
औ एसे एसे मोजांखौनो मोनो होनजायो।
उम।
आरो जोङोथ' फिथा जानो माइब्रा जोसा नांखागौ।
ओ नांखागौथ' आरो नङाबा बोरै जानो। माइब्रानि माइब्रा मागोनि मागो अ माबानि माइब्रा मालाय नै माबा मागोनि मागो बैसागुआवबो नै आरो नोंआबा सोलिखायानो जोंनाथ'
औ। सिनिथिं दाबो टेक्टरजोंनो एवोना मोसौजों एवो?
ए जिखिनि दाना टेक्टर जाजोबाय साफा सानैल' नै खोथिया फोनायफ्रावल' मोसौजों होनाय जायो आरो। बांसिन टेकटर आनो दा बे गायनायाव हासथाबाना दाना नङाबा गावबागाव
औ औ।
आरो सोलाबलायबाय थाया मोनसे समावनो गायखायाबाबो जाया। उम।
जोंनियाबो बेयावहाय बिदिनो जाय रां थायो बेहा टेक्टरजों गायो होन होनजायो ओमफाय जायहा रांनि एसे आंखाल बेयो मोसौजोंनो गायनाय जायो आरो
उम
दैलां बोथोरावथ' बयहाबो रांनि जोबोद आं
जोबोर आंखालथ आरो
उम
मा होनदोंमोन
हो ए नङा फारसेनिफायनो हाजिरा होनायबो जायोबा गोनां जायोबा होनदां हाथिं न'फ्रावबो गायजोबनो हाया मानो हाया मावजोबनो हायाबा
औ आरो ट्रेक्टरखौबो नांगौ समाव मोननो थाङा माथो
मोनथाङाथ' आरो सेलाय बिलाइसोबा
औ
मालाबा गायनो होननानै फोमोननो लिंहरबाबो लेंनानै नो मोना जायो
जोंथिंबो बिदिनोसै ओ थाथारनांगौ ओं माबा समाव जेनेबा गायफुनाय मालाबा समाव हाजिरा लिखांनानै जुदि फैथाराबा हाजिरानि फैखाजोबनानै आनदायोना लस जायो गाज्रि मोनलायो मालायो ओं बिदिनो थामार नांगौ टरा
दानिया बयनावबो ट्रेक्टरानो थाजोबो ओंखायनो
ओ हेन टेक हेन टेक्टरबाबो लाजोबो आरोना दाना मानसिफोरा
औ न'खराव हेन टेक्टरबा बाबो बा मोसौ
ए जाथार नांगौ जाथारो थ आरो ओं गोनांथि जाथारो
औ
माबा सम मथे हाया जायोना दाव दंसोगारोनामा ब्रा नोंसा
खोनायाखै मोजां
दाव दंसोगारोनामा नोंसा होन ओं दाव अमा लासोगारो नामा
गैया ओमबाबो मासे मानैआनो जोबोद ओ माबा खालामो दिस्टार्ब खा
न'खरनि थाखाय लानो गोनां जाखायो लाखानांगौ एसे एनै थाखानांगौ आदार जानोबो मानोबो
औ जोंनि बर'नि न'खरावथ' दाउ ओ फियाखौनो बुंजा खाया
ओम आरो ओरैनोबो जायोना म माबा इनखाम खाल मालाय जागारनो ओरैनो टाइमाबो ओरैनो गारनाय जायो मायो
दाउ फाननानैबो जोङो थाइसे थाइनै आरजिनो हायो नालाय
उम
बिनिखायनो बर'नि न'खरावहाय दाउ अमा हांसो बोरमा फोरखौ फिनांगौ जाथ
एसे एनै थायसे थायनै खामायनो थाखायबो
नोंसिनिखैलाय एफोरबायदि दाउ फार्म खुलिनाय नुयोना नुवा
ए दङ जोंनि खाथिफोरालो दङ बिराद खुलियो मानसिफोरा
अ
जोंबो बिदिनो सान्दों न'खरफोराव खुलियो नामा होननानै एसे एनै आरजिनो थाखाय उम सननाय नायदों आरो उनाव
औ दाव लखेलाथ दा जोबोद दाम गोसा नङा होमबा
आरो उम
ओ दाउजोनि दामा आलदा
उम ओ दाउलानि दामा आलदा ओं दिमानाबो बेलेग बेलेग बा दाना सोलायजोबबाय जुगानो उम समजोंसो लोगोसे सोलायजोबलाङोबा बिदिनो उम दाउजोखौ बांसिन नागिरलायबावोसो
औ
अमाफोरबो दं दांना न'फोराव
औ अमा मासे दङ
खाथिफोराव गामिफोराव फार्मफोर दंसै आरो नामा फोरनि?
जोंनि ओनसोलाव बांद्रायथ' गैया अब्लाबो मोनसे मोननैया दङ आरो गोजानाव।
ए
जोंनियावहाय बाहेरा एरियानिफ्रायसो बांसिन लाबोनानै सालानिया लाबोनानै फानफैनाय जायो।
उम उम
मोनलायनायाबा दानाबा अमाफोराबो बारा जानायगिरा नालाय बेमार आजार जायो नालाय
मा होनदों?
दाना होनदां आं बेमार आजारबो जालायो नालाय मानसिफोरा बारा लानायखौ एसे खमायबाय होनदों आं ओंखायनो अमाफोर बारा मोनो थांला नालाय ओंखायनो गोजाननिफ्राय लाबोनो गोनां जायो।
औ आरो जोङो गोजाननिफ्राय लाबोनायफोरखौ बारा जाजाया आबो
जाजाया बे दाना होनाय नालाय म हासार मुलि होनाय जायो भिटामिन माबा माबि बिदिनो थाब थाब देरनायनि
औ जोबोर मेदि सिन होनाय खोनायो।
ओ मिदिसिन होनाय खोनायो थर'
जोंनि न'नि लकेेला लाय
ए मिथिखानाय माने ओं गामिफोरावबोथ' सम समसो मोननाय जायो नालाय सानफ्राम गोबावजों खेबसे ओंखायनो बे हाथायफोराव फाननायफोरखौ खेबसे खेबनैल' जानाय जायो आरोना।
औ औ।
दानियाथ' दाम ओ अमा फिसाबाबो जि दामखा बायनोनो हाया।
बायनोनो हाया थ' आरो आरो खस्थ'आवबो दङ। उम आरो गुन्दै बायनांगौ मा बायनांगौ। थास' हाना होनांगौ खस्थ'आबो दङ।
बिदिनो
दे अब्लालाय लाखिथ'नोसै नामा?
ओं दे ओं दे।